आंनि रावखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां ।
थाङा दा मा खालामना दं?
ओ दा नै ओरैनो बेलासिनि जिरायनानै दं आरो नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं दा ।
दं आं बोरैनो जिरायनानैनो
औ
अ नोंथांनि खबरा माबायदि ।
ओ खबराथ' थिगैनो दं नोंथां नोंनालियालाय नोंनियालाय?
अ आंनियाबो दं मोजाङैनो ।
औ
औ नोंथांखौ आं बे कल हरनायानो जाहैबाय मोनसे ओ औवानि आयदा लानानै आं माने सावरायनो फैदों आरोना नोंथांजों । ओ नोंथाङा सावराय जागोना नोंथां ।
औ जागोन
बिदिब्ला नोंथाङा एसे सावरायना होदो नामा ।
औ औ ओ दा औवा बुङोबाथ' जोंनिया औवाजों बहुद गोबां गोबां माने गोबां रोखोमनि बायदिसिना आगजु बिदि बानाय जायो नङा होमबा ।
औ औ औ
दा औवाजोंथ' जोङो जेखाइ खबायाइ आरो सान्द्रि संग्राय खादा इफोरखौ बानायनो हा यो आरो औवा जोंथ' थ' जोंहा न'फोरखौबो न'नि खुन्थियाफोरखौ होनो हायो औवानिखौनो आरो न' बानायनायावबो न'नि दर्जा बेरा इफोर खौ होनो हायो नङा होमबा ।
औ औ औ
दा आरो औवा जोंनिया बे न'फोरदिं जों न'खौ मा होनो बेनखननो थाखाय जोंनिया औवाखौनो ओ खायसे बेरा होनानै लायो आरो
औ औ
मैगं थिलियाव जाहाथे मोसौ मोसौ बोरमा अमा ए खौ होनाय जायो औवाजोंनो बानायनाय नै आरो दा आंनि साननायाव दा बेनो दंसै आरो नोंथाङा आरो बिनिफ्राय बिनि अनगा आरोबाव मिन्थिबावो नामा बेलेगफोर औवाजों मा मा बान
औ नोंथां आंबो बारा मोनथिया जे आं जा एसे मिथिगौ बेखौनो आं बुंनो सानो आरोखि
औ
बिथाङा बावैसो बुंलांखाबाय नङा होनबा जेरै जोङो न खानो थाखाय जोंनो औवाखौ गोनांथार नङा होनबा जेरै जोङो न फानो थाखाय जोंनो खुन्था गायनो थाखाय जोंनो औवाखौ नांगौ जेरै जोङो थिंखानो थाखायबो जोंनो औवाखौ नांगौ नङा होनबा जिरै जोङो जों मैगं फुलियाव बा बोरमा मोसौ बा दाउ बा अमा बेफोरबायदि हाबैनि थाखाय जोङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बेराखौ माने सेखर बेरा होनाय जायो आरो
औ औ
जेरै जोंथ औवाखौ जेखाइ बा खबाय सेन सान्दि दाला खिरखा बेफोरबायदि जों बायदि बायदि बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ हायो
बिनि अनगायैबो जोङो दर्जाबो बानायनो हायो
औ औ
गोदोथ मानो बेबायदि काटनि बिसिना गैयामोन नङा होनबा जेरै उन्दुनो थाखाय औवानि जेंला बानायनानै बा खुन्था गायनानै बेबायदि उन्दुनो मोनदों बा नुनो मोनदों आरो दाबो फ खफा खायफा नखराव जों नुनो मोनदों आरोखि
उ उ
एसे नखरनि गाज्रि हालोदाव थानायफोरनिखौ ओरै जोङो दाथ कटनि आलना जि दोनग्रााथ दंखायो नङा होनबा गोदोथ माने जों बेखौ जों माने नुनो मोनाखैमोन आरोखि जों बेबायदि औवानि दान्दाजों गायनानै जों जि जोम दोननोबो मोनदों। ओरै जनाय सियारबो बानायनाय खौ जों नुनो मोनदों बुंनो थाङोब्ला गिदिर गिदिर बा सात थालानि न खानायब्ला जोंबो नुनो मोनो। ओ जेरै गोबां औवा नांगौ नंङा होनबा नोंथां जोंनो गिदिर न' खानो थाखाय बा फाखानि न' गोदोर खालायनो थाखाय औवाखौबो जों होनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनबा साद बा बानायाव एसे खुन्था सुंथानो थाखाय माने औवाखौ माने होनाय जायो आरोखि बेबायदिनो औवाजों गोबां बायदि बायदि रोखोमनि माने बानायनो हायो आरोखि जेरै जोंङो अमा गन्द्राबो होननानै बुङो बा अमा गलार होननानैबो जों मोनथिनो मोनो। ओ जेरै बर' नखरावथ' जोंङो अमा मोस सौ बेबायदि लानायखौथ' जों नुखानो मोनो। जेरै बा गु बुनाव खारा बा बेयावनो थाथों बेबायदिनि थाखाय जोंङो औवाजों बेरा बानायनाय जायो आरोखि
औ औ
बुंनो थांङोबा ओरै जों ओंखाम संनायावबो जोंङो बा औवाखौथ' नांगौ नंङा होनबा औवा गोरानखौ जोंङो बन सुनाय जायो बन खालामनानै जेरै जों ओंखाम ओं ख्रि संबा ओरै फिथा बा बायदि बायदि बानायनोबा जोंनो बनखौ नांगौ जायो नं
औ औ जायो।
नोंथांङा आरो बिनि बागै माबाफोर मोनथियोबा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दा औवा बुंनायखाय दा गोसोआव फैदोंदि आंनाव औवा मेवाइखौ गोसोआव फैदों आंना दा औवा मेवाइ औवायाथ' जेनेबा मेवायासो जाग्रोयो नङा होनबा बेनि फ्रायसो लासैयै देरनानै औवा जालांङोना बे औवा मेवाइखौ नोंथांङा जानो
औ जादों बेखौ माने जोंनि बर'नि मोनसे आंगो होनबाबो बुं जायो आरो जेरै जों बेदर जों जों अनलाबो जानो हायो नंङा होनबा ।
औ औ
औ नोंथाङा आरो बिनि बागै गै मोनथिबावोबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ हागोन दा जोंनिया ओह औवाजों नोङो सियार दानि जुगाव एसे ओह खुन्थिया बोरैबा खाला खुन्थिया ओरै दोगुलायनानै औवाजों सियार बानायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ नोंगौ
आरो थेबोलबो बानायनाय जायो
औ
बिनि अनगा जोंनिया जोंनिथिंजाय बे ओह नोंथाङानो बुंखादों दा अमा गन्द्रा बानायो होन नङा होमबा जोंनियाव दाउ गन्द्रानि थाखायबो औवाखौ नांगौ जा जायो औ-औवा ओह फासाव जोंनो दाउ गन्द्रा बानायनो थाखाय औवाजों हेबग्रोनानै लायो फासाव खाजोबनानै लायो ओमफाय इनिफ फ्राय ओह जोङो बिनि उनाव गोबोर गोबोर हासार गोबोरखिजों आरो हाजों लगायनानै जोंनिया बेखौ लिरनाय जायो दाउनि थाग्रा जायगाखौ
औ औ
ओमफाय आरो औवाजों जोंनिया बाख्रि माइ दोननो थाखाय
औ
बि आरो बेनो आंनि गोसोआव दा दंनाया
औ जोंथ' औवानि ओमफ्राय जोङो जेरै जोंनि ओनसोलाव माने धारा होननानै बुंजायो आरोना जेरै जोङो गोदो माने आबै आबौखौबा जोंबो उन्दुनो मोनबोदों जेरै सिस्लायाव गोलोम बोथोराव बा बनानै जों बा बिजाबबो नायनो मोनबोदों। बा उन्दुनोबो मोनदों आरो गोलोम बो थोर समाव। जों बेखौ औवाखौनो बानायो खायफा खायफाया जेरै ओह जनाय जिरायनाय मुरा आरोना जोंनि जायगाया बेखौ मुरा ना बुङो। बे खौ राइदिंजोंबो फारसे हेबनाय जायो नङा होनबा? ओ थारैनो जोङो जिरायनाय बे गन खाथिखौथ' जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होनबा जेरै जोङो बा लाव बा पानिया लाव बा खुमब्रा बा लेस्रा पथल बेफोरबायदि ओ खांख्रिखला बेफोरखौबो जों माने गायबोला बा जानो थाखाय गायनाय समावबो जोंनो ओ सां बानायनो थाखाय जोंनो औवा खौ नांगौ नङा होनबा?
औ औ नांगौ
ओम जेरै औवाखौ दनानै जोङो खायफा खायफाया थब्रै बा दथा खुन्टाखौ गायनानै बेबायदि औवानि गोलाव मालाखौ होनाय जायो। फाय एसेनोसै बे औवानि बिजौखौबो माने बै ओंख्रिया बा बै मानबाय लाया मानबायनो थाखाय बेखौ होनाय जायो आरोखि।
औ औवानि जोंसिखौ होन जोंनियावथ' ज औवानि जोंसि होननानै बुङो।
औ औ
दा औवा गोसोआव फैदोंदि आङो औवाजों जोंना गिसिबबो बानायनो हायो नङा होम बा दाथ' गरम बोथोरनि सम गिसिब नङाबानो थानो हाया जेनेबा खायसेनावथ' ओ ओ कारेन्ट गैयाबा जिथु एसिफोर गैया जायो नङा होमबा? बेफोरनि थाखाय जोंनो ओ औवानि गिसिबखौनो नांगौ गोनांथिनि माबा जायो जोंनाव।
औ औ
आरो औवाजों जोंनिया हासिबबो बानायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
हासिब बानायना नै जोंनिया बेजोंनो सिबनाय जायो जोंनिथिंजाय।
औ
बानायो आरो खायसे बानाया आरो जोंनिथिं
औ औ औ
दा आरो औवाजों आरो जोंनिया खोनानाय बायदिब्ला लेखा बिलाइ लेखाजों जिथु लिरोना बे लेखा बिलाइखौबो बानायनाय जायो बिदि होननाय खोनानाय मोनदों आरो आङो दा नोंथाङा खोनादों ना? खोनायाखै इसो
औ खोनादों खोनादों आं बेखौ गोसोआव गैयामोन नोंथाङा बुंनायखाय आङो माने गोसोआव फैदों आरोखि दा।
औ औ दा आंबो खोनादों आरो दाथ' मिथिया बानायो ना बानाया
औ
ओ ओरैनो नोंथांमोननि थिं ओ औवायाथ' गुबुन गुबुन जों माने बुंजानाय दं नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओ जोंनियावथ' औ बुङो बुङो जोंनियाव ओमफाय आङो औवानि नामखौ मोजाङै मिथिजोबो खालि आङो दा मिथिगौ होनबा औवा बुरखा बेखौल' मिथि नाय जादों आरो आङो बेखौ एसेखौ नायोबो आरो मानसिफोरनिफ्राय बे ओंखायनो एसे औवा बुरखाखौ गोसोआव दं आरो दा ओमफ्राय दा नोंथाङा बाखि बेलेगखौ गोसोआव दं नामा?
औ औ जेरै जोंनि ओनसोलावबो औवा गिदिरखौ फुरखा औवा होनना बुंनाय जायो। ओमफ्राय बिनि गेजेर लेभेलनिखौ जोङो जाथि औवा औवा फिसाखौ जों थाय औवा होननानै जों मोनथिनो मोनो आरो। आरो मोनसे दंबावो बेखौ जोंनि जायगायाव माने मुथाबो गायनो हायो आरोखि बेखौ मखल'वा होनना बुंनाय जायो जोंनि ओनसोलाव।
औ
नोंथां जों ना रायलै रायलायो जोंनिया समाबो जाबाय।
औ औ नोंथां।
जों सावरायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं।
औ औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दे होमबाना नोंथां औ औ।